अ।
हेलौ।
हेलौ खोनादोंना नोंथां?
औखोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दायो।
आं जिरायनानै दङ नोंथां।
आदसा अ बिदिब्ला ओरैनो दङ आरोना नोंथां?
औ ओरैनो दं नोंथां।
औ गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिबाय नोंथांसिम।
औ गोजोननाय थाबाय।
औ औ अ मोनाबिलिनि जानाय लोंनायफ्रा जाबायमोन नामा नोंथां?
औ जास्ट दासो जाखांनानै माने जिरायबाय दंमोन आं।
अह माथो ओंख्रि जाखो नोंथां?
ओंख्रिया बेनो आलु सयाबिनमोन। नोंथाङालाय?
जोंनियाबो जाखांबाय जाखांनायालाय ओरैनो दं।
औ।
जोंनाबो ओंख्रिया बिदिनोसै दालि आरो सयाबिन आलु भाजा।
अ। मोजाङानो नोंथां दैज्लां बोथोराव बेफोरजोंनो जानांगौ जायो।
औ नंगौ नोंथां माइफोरालाय गायखांबाय नामा नोंथां?
औ माइखौ दिनैसो गायखांदों जोंहा नोंथां।
अ दाख्लैफोरनिफ्रायसो अखा हाखादोंना एसे
औ औ दा दैफ्राबो नांगौ बायदि मोननाय जाबाय नालाय।
ओं ओं। औ मोजाङानो नोंथां बिदिब्ला जोंनासो दंबावो आरो एसे।
औ बिसि बुरजासो दंबावो नोंथांमोना?
बिगासे देर बिगासो जागोन नामाथाय नोंथां?
औ।
गाबोन गायजोबनोसै गायनायालाय गाबोन जोबसिन आरो।
औ।
माने माबासो नालाय। जोसा आरो माइब्रासो नालाय एसे गदायबो गायनांगौ जायो माने। उफाय गैया आरो। आरो दैयाबो नै मैया दाख्लैनिफ्रायसो अखाहानायानाय नो एसे
उम औ ओरैनो गायनांगौआ बेसे खै बुरजा खै बिघासो दंबावो नोंथांमोनना औ नोंथांमोनना
अ गायनांगौआ बेनोल'सै देर बिगासोआनोल'सै नोंथां
औ औ
औ नोंथांमोननाथ' जोबस्राखाबाय ना
औ जोबस्राजोब्बाय माने
अ
बेसे मा होनो दैनि प्रब्लेम जायो नालाय ओंखायनो दै थानायावनो गाय हाना लाजोब्बाय
आदसा आदसा अब्लाथ' नोंथांमोना जांख्रा जाबाय होनबा
जांख्राथ' बिदि गोदोनि बायदि इदि ओंखाम जालायनाय मालायनाय जालिया दानि जुगाव माने बिदिनो हाजिरासो जाजोबो आजिखालि गोदो इदि जांख्राबा गायना फैयोमोन दाथ' बिदि रावबो गायना होनो माने बिदि सम होलायनो हाला आरो गोदोनि बायदि
औ औ
गोदोथ' बेनाव जोब्बा बेनाव बिदिनो ज' ज' गायना होयोमोन बुरजा जा एसे जा ज' ज' गायनानै जांख्रा जालायोमोन जौ लोंलाय दाना बिदि जाला आरो
औ आजिखालिलाय आरोलाय बहाथो नङा होमबा दाथ' आरो दै फोराबो माने नांगौबायदि थाया माने अखाफ्राबो गोदोनि बायदि हाला नालाय नङा होमबा
औ
औ बिनि थाखायनो माने दाना उफाय गैया आरो माने गाव गबाव फोथाराव गाव गबाव मुखुब जानांगौ जाना होबाय नङा होमबा सिगांनियाथ' आरो मा गोसो बायदि आरो सउन भाद्र' भाद्र' मासालागै गायहैयोमोन नङा होमबा गोदो दानाथ' आरो
आसार सा आसार सावन मासावनो जोबनाय खालामो बांसिन आसार आसार मासावनो फोजोबदों ना बांसिन दानिया
औ औ
औ जोंनियाथ' आरो माने जोंनियाबो आरो गाबोन गायबानो जोबसिगोन जोबनायालाय बिनिफ्राय आरो बिदिनो दानियाथ' आरो हासार बायदिसिना होआबा मायानो जाला माथो नोंथां
औ गोदोनि बायदि हासार थाखानाय हां लाय आजिखालि
औ
गोदो बिदिनो माइफ्राबो मोजां जायोमोन हाफ्राबो मोजांमोन आजिखालि रासायनिक बाहायनानै बे रासायनिक बाहायनाय मानसिफोरनि रासायनिक बाहायनायानो माने मा होनो दैजों फैफानानै हाखौ गाज्रि खालामो माने रासायनिक बाहायनाय हायाव रासायनिक हासार बाहायनाय बाहायबाय थानांगौ जायो खेबसे बा थांबाथाय माने हाया बिनि गुबै हुलुङा माने गोमालाङो आरो
औ नंगौ नोंथां आरो दाथ' बहा उफाय गैयाना माने माबाखानांसिन रासायनिख हासारखौथ' होखानांसिनानो जेनेबा खायसे खायसे सुबुं खालामना खालाम मनानै गोबां आबाद मोननो थाखाय। नांगौ नोंथां। बांसिन बिबांनि माबा रासायनारि हासार होयो नङा होमबा? आंनि माने खोनानाय बायदिबो माने नांगौनिख्रुइ बांसिन होयोब्लासो हाया गाज्रि जालाङो होननानै खोनादों आरो।
औ।
माने जोंनियाथ' आरो दा। नांगौनिख्रइ बांसिन माने नांगौनिखुइ एसे खमसो होनाय जायो आरो माने। बुंनो थाङोबा।
औ।
औ। नोंथांमोननि ओनसोलावबो रासायनारि हासार बाहायो नामा?
औ बाहायो नोंथां।
औ उफाय गैयाना बाहायनांगौ जायो नङा होमबा?
उ नङाबा खेथिफ्राबो मोजां जायाान नङा होमबा? ओरैनो बैसा गारगारनाय जायो माने।
औ जोंनाबो थांनाय बोसोरनिफ्राय होना नायजेनदों आरो रासायनारि हासारखौ आरो थांनाय बोसोराव खेथिखौबो माने गुबुनफोरनिख्रुइ गुबुन बोसोरनिख्रुइ साबसिन मोनदों आरो नोंथां।
औ औ।
एसे होबावनाय जाथोन माने। जोंहा मोननै जायगाखो गायो नालाय दाबै जायगा गायो नङा होमबा नोंथां? माने दाबनै जायगा गायो नालाय दाबसे जायगानिखौ रासायनारि हासार होयो गुबुन दाबसेनिखौ होनाय जाया आरो।
औ।
बेबायदिनो
ओरैनो
औ बुंनाय नोंथां अ। देग्लाय माने बेबायदिनो सिगां गायनाय जेनेबा आमथि फोरबोनि सिगां माखासे गायनाय जादोंमोन नङा जादोंमोन नालाय नोंथां माने बेफोराव दा रासायनारि हासार होनो जथाय टाइम एबा सम जाबाय आरो दा होनांसिगौ माने उफाय गैया।
औ।
माने साननैसो सानदुं दुंबानो होनाय जासिगोन आरो जोंना।
औ।
नोंथाङा माबा बुंनो नागिरदोंमोन बुंफिननाय नोंथां।
नोंथांमोना जेनेबा बे दा माइ गायदों नङा होमबा?
औ नंगौ।
औ बे माइ गायनाय हायाव ओरैनो बेलेग समाव मा मा खेथि मावो।
ओ। बेलेग समाव बिदिथ' जेबो खेथि मावनायानो जाया नोंथां माने बे समाव जेनेबा मेसें बोथोर समाव होन्दों आर ना नोंथाङा नङा होमबा?
औ औ औ मेसें बोथोरफ्राव
औ माने मेसें बोथोर समाव दैनि थाखाय प्रब्लेम जायो माने नोंथां जोंनि जोंनियाव बिनिखायनो माने बेलेग खेथि मावनाय जाया आरो। ओ थांनाय बोसोरावलाय आं इसे जुखाम आबाद मावदोंमोन आरो नाथाय बे गैया आबादखौ जेरै मावदोंमोन ओ माने मा होननो आरो गामि एरिया जाहैबाय नालाय नोंथां गामि ओनसोल जाबाय नालाय
बिदिनो मोसौ बायदिसिना हेगारनायजोंनो सोरखौ सोर बादा होख'नो आरो बेरा दुमबाबो बेरा होबाबो लाखिनो हायदिया माने मोनफुंदिया आरो आबादनि फिथाइखौ
औ औ
फिथाइ ओ जुखामा फिथाइ थाइहांनाय समावनो माने आंथ' कलेजबो थांनाय जायो नालाय आरो न'आवबो रावबाय थानाय जाया बे समावनो माने न'खरसेनि मोसौआ हाबफैना स्लिम उफाय गैया माथो होनबावनो आरो बुंबाबोथ' मा जाबावनो होननानै सिरि थानाय जाबाय आरो
औ बिदिबाथ' गोबां लस जाबाय नोंथाङा
ओं लस जाबाय नोंथां गोबां लस जाबाय नाथाय देग्लाय मावफिननो सानदों मा जायो
ओ नाजानाय नाजानायाव जेबो मा जायो होनो बेखौ ओ नाजानाय थायोबा नङा होमबा
ओं नंगौ माने ओ एथबां जेनेबा दुब्लियाथ' गोजानबो जायो नालाय ओमफ्राय माने ओरैनो न' खाथि जानाय माने फुख्रि खाथि जानायाव मावदोंमोन आरो दै होनो थाखाय मोजां जानायनि थाखाय ओमफाय गोजानावथ' मावनोनो हाखायाखै जेनेबा द'ब्लाइसे द'ब्लायनै द अ द'ब्लायथाम मावदोंमोन आरो द'ब्लायथामाव माने बेबायदिनो कबि इसे मावदोंमोन ओमफाय बिलाहि इसे मावदोंमोन कबिखौ मोनजानाय जादों आरो इसे बेनिफ्राय बेयावबो आरो हाग्रानि सेसा सेसाया माने हाबफैनानै गोबां नस्थ' खालामलांदों आरो बेयावबो
औ औ
औ उफाय गैया माने हाग्रानि मालाबा हाग्रानि जिब-जुनार मालाबा मोसौ बायदिसिनाजोंनो दिन थांबाय आरो बे माने खनसेनि माने मैगं-थाइगं मावनाया
औ ओरैनो माने गोलोमदै ग'गारहोनाय जाबाय होननाय जाबाय नङा होमबा
ओं नोंगौ नोंथां ओरैनो माने माखासे थाखा-फैसा बां बाहायनायाबो ल'स जाजोबबाय आरो माथो बुंबावनो मोनफिनदिया माने मुलथाखाखौबो मोनफिनदिया लाबाथ' आरो गोजाननि खोथासो ओ माने बेयावनो खोथियाबो फोनाय जायोमोन नालाय बेरा दुमनायखौबो बोखारदिया नि दाख मैया दाख्लैसो बोखारनाय जादों बेराखौबो माने खोथिया फुखांजोबनायनि उनाव माने मोनसे लाब जाबाय होननांसिगोन आरो सिगां दुमनाय बेराया माने खोथियाखौ होथेनो थाखाय लाब जाबाय होननां सिगोन आरो औ ओ बिदिब्ला नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ औ जागोन दे नोंथां।